खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां खोनादों खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ गिबियावनो आंनो नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आङो माखासे जोंनि समाज बा आबहावानि सोमोन्दै मोनथिनो लुगैदों आरोना दा नोंथा नोंथाङा आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै माफोर मोनन्थिगौ नामा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ जागोन दे आरो जोंना मा होनो। आबहावा होनोब्ला जोंना मा होनो जोंनि सोरगिदिं मा होनो बार दै हा। बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि बेखौ मा होनो जयै आबहावा होनो नङा होनबा नोंथां जोंना बे आबहावा गेब्रेंनाया जोंना मा जायो माखासे मानसिफोरनि खामानि मावथनि गेजेरजोंबा जोंना माखासे। मिथिंगायारि जाहोनाव जोंना मा आबहावा गेब्रेनाया जायो आरोना नोंथां जोंना आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला गुबै जोंना मा जायो आर गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय मा होनो। हा गेब्रेंनाय बेफोरखौनो बुङो आरोना नोंथां नङा होमबा जोंना गयाव मा होनो बार गेब्रेंनाया मानि थाखाय जायोबा जोंना बांद्राय मा होनो बिफां लाइफां दानफायला बायनायनि थाखायनो जोंना बांसिन मा होनो बार गेब्रेंनाया जायो आरोना जोंहा सुबुं अनजिमा फोर बांद्राय मा होनो बांद्राय जाबोनायनि जाहोना मा सुबुंफोरा मा होनो बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै जोंना मा बांद्राय मा होनो। गिदिर गिदिर न' बां लुदों दारिमिनफोर गायसनदों नङा होमबा नोंथां आरो जोंना मा होनो जेनेबा जोंना जों दा नुनो मोनो जोंना खायसे खायसे सुबुंफोरनि नगाबाव जेनेबा बांद्राय सुबुं अनजिमाबा मा होनो गोरिब बिनि थाखाय मा जायो सुबुंफ्रा जोंना माखासे मानास ओनसोलफ्राव बा माखासे हाग्रा ओनसोलफोराव मा होनो थाङै थाङै जोंना। हाग्राफोरखौ सिफायस्रांनानै मानसिफ्रा मा फामु लानानैनो जोंना मा आबादाव हैगासिनो रावहा मानो थाङो जोंना बेनि गेजेरजों मा जायो जोंना बेयाव थानाय जिब जुनारफ्राबो मा होनो जानो आदार गैयि जायो। थाग्रा खुलिनिबो मा होनो आंखाल जायो बिनि थाखाय जाहनाव जोंनाव मा जायो? जोंना बै जिब जुनारफ्रा जोङो मानसिनि मा होनो थाग्रा ओनसोलफोराव फैनानैसो मा जोंना मा होनो जाग्रा आदार नागिरफैनांगौ जायो आरो बिसोर मा? जोंना सुबुंफोरनिबो जे खबाद बाहोनो गोबां आबाद आरो मा होनो न'बां सिफायलाङ नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जों मा जायो आबहावानि मोनसे समानथि गैयै जाथाय जायो आरो ना। मानसिनि बेफोरबायदि बांला बि बांलााय फां फैनायनि थाखाय दङ नामा? जोंना गुबैयै मा होनो पारकि बमाया जायो आरोना आरो जोंना फैनो मोनैबो जों नामा? मा होनो? बाराद्राय जोमा दा गारि मटर लाबनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां? जेनाय गारि मथर जानो थाखाय ओमफ्राय माबाय मा होनो? बांद्राय मा होनो बिलफोर दामनायनि थाखायबो जों नामा जों मा सोदोब गेब्रेनायनि थाखायबो जों नामा? बांद्राय सोदेरोबफोर जानायनि थाखाय जोंङो बारहावायाव जोंना मा मोनसे गुबुंले एबा दुंहाव थासारि सोमजियो आरोोना बेनि थाखाय जोंना जोंना बिफां लाइफां द बेनि जाहोनाव मा जायो जोंना जोंना बिफां लाइफाङासो मा होनो? जोंना अक्सिजेन गेसखौ आगारो नङा होमबा आरो जोंना मा होनो? जुदि बिफां लाइफां गैयाबा मा मायो जों मानसिफोर' बांद्राय जानायनि जोंहानाव जोंहा दैनिबार मण्डलाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा जोंना बांलांनानै मा जायो जोंना बुहुमाव मोनसे मा होनो दुंखांनाय थासारि सोमजिहोयो आरोना बेबायदिनो मा होनो जोंना बारहावायाव मा होनो बेबायदिनो कलकारखानानिफ्राय बा दारिमनिफ्राय गबोनाय उखुन्दै फोराबो जोंना मा? जोंना बाद रुनायखौ खालामो आरोना आरो बे जों नामा दै गेब्रेंनायाबो बेबायदिनो जायो। जेनेबा जोंनिया मा होनो बे ख खानिफ्राय ओंखारनाय माखा माखासे दाखोर दालाफोरखौ जोंना मा खालामो संबा जेनेबा लांनानै जोंना मा होनो दैमा जमा दैफोरावसो गारग्रो नङा होनोमबा नोंथां? बेनि थाखाय जोङो मा जायो जोंनाहा दै गुबुंलेया जायो आरोना आरो जोंना मा? जोंना आबादफोराव जोंना मा होनो माखासे मा होनो? एम्फौ बुथारग्रा मुलिबा रासायनारि मुलिफोर बाहायनानै जोंना मा बेफोरखौ सारखांनायनि उनाव जोंना मा खालामो? दुंग्राफोरखौ दैमाफोराव सुनाया जोंना मा खालामो जोंना दैमाखौ जोंना मा खालामो मोनसे बिसगोनां जाहोयोना नङाहमबा नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा? जोंना बांद्राय मा होनो आरो जोंना बे आबादफोराव सारनायफ्रानो जोंना मा? गुबुंले खालामखायो आरो जोंना मोसौ मुसा थुखैलाबायनाय मोजां दैयाव आरो मा होनो? जिब जुनार गोथैखौ गारहलाबायनाया जोंना मा खालामो जोंना दैखौ गुबुंले खालामो आरो। आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो जोंना मा हागेब्रेंनाय जोंना मा होनो? जोंना हा गेब्रेंनाय बुङो मानसिफोरनिया मा होनो? खामानि मावदोनि थाखायनो जायो आरोना बेबायदिनो मा होनो जोंना हा गेब्रेंनाया गुबै जोंना मा जोङो मोनसे आबादाव जेनेबा बोसोरसेयावनो जोंना गोबां आबाद मोननो थाखाय सुबुंफोरा जोंना मा खालामो? बांद्राय मा होनो इउरिया पटासियाम बा बायदि रोखोमनि हासार बाहायनानै जोंना मा? जोंना हाखौ जोंना मा गोबां खहा खालामनानै लायो आरोना जोंना बे मा होनो बोसोरसेयाव जोङो बांद्राय हा मा होनो हासार होलाबायनानै जोंङो जोंङो आबाद मावोब्ला जोंना मा जायो उननि बोसोरफोराव जोंना मा? बेनिफ्राय जोंना खम बिबांनि मा होनो हासारफोर होयोबा जोंना मा? आबादा जाया आरो जोंना मा हाया खरान बा रानास्राव जालांनो हमो आरोना बेबायदिनो मा होनो?
औ
आरो जोंना मा माखासे मा होनो जोंना एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर बाहायलाबायनायफ्रावबो जोंना मा जायो? जोंना हाफ्रा खहा जायो आरोना आरो जेराव मैरावनो मा प्लास्टिकफोर गारलाबायनाय दाखोरफोर गारलाबायनाय बे जेराव मेरावनो हा मा होनो जावलाबायनाय बेखौ जों नामा हाजामख'नाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना मा होनो
औ
हा जामखनायफोरा जोंना माखासे मा होनो बांग्रिं बा अरगें बेरफ्रुनायफोरनि थाखायबो जोंना मा जायो हाजामख'नाय आरो मा होनो बार मणडलावबो जोंना मा गाज्रि गोहोम गोैलैयोना जोंना अ बेंफोरनो होदों जोंना अरगें बेरफ्रुनायफोरनि मा होनो खुन्दै ओंखारनायनिफ्राय आरो जोंना मा बांग्रिं जोंना मा हा खुरखावनाय जादों हागिसिखानायाव जोंना गोबां मा होनो हा खहा जायो आरो ना हा जामख'नाया जायो जोंनिया आरो जोंनो मा होनो
जुदि जोंनो मा होनो आबहावाखौ समानथियै लाखिनोबब्ला जों गिबियावनो मा होनो जेनबा मानसि गिबियाव सांग्रां जानांगोन आरो न ना जानला मानला बिफांफोरखौ दानफाय नाङा आरो फांखाखौ दानफेननायनि सिगां ज नांगोबा मा होनो बुंनाय दंखायोना जेनेबा समफोरखौ दानफैनायनि सिगां जों मा गिबियावनो फांब्र फां बिफां गायनानै लाजानांगोन जोङो जेनेबा मोनसे गिदिर बिफांखौ दानफायनोबा जोङो बेबायदिनो जोंना मा होनो जोंना सरखारा बेनि थाखायनो जोंना मा गोबां मा होनो बिफां लाइफां गायनायनि मा होनो माबा राहाफोर लागासिनो बिदिनो जोंना बा जुनावथ' जोंना बोसोरफ्रामबो मा बिफां लाइफां गायखानांगौ। आरो जोंना बेनि अनगायैबो जोंना मा होनो गावसुंथा हानजाफोरनो जोंना गोबां अनसुंथाइ होनानै बा एनजिअ फोरनो जोंना गोबां मा होनो बिफां लाइफां गायनाय खामानिफोर हरगासिनो दंना जोंना भारत सरकाराबो जोंना बेफोरबायदिनो मा होनो बेफोर जोंनो आबहावाखौ मा होनो समानथि लाखिनो थाखाय जों जों साफ्रोमबो मा होनो सुबुंफ्रानो मा सांग्रां जानांगौ आरोना आरो मा जानला मोनला जेनेबा गाज्रि जानला मोनला जेनेबा हासार बाहायलाबायनाय बा जानला मोनला मा होनो दारिमिनफोर बाराद्राय खालामो बेफोरनो जों मा जानगाराव थानो नाजानांगौना अब्ला आंनि बुंनांगौआ बेनोसै अब्ला नोंथाङाबो सामायनो गोसो दंबा
सावरायनो होननानै बुङोब्लाथ' आङो नोंथांजोंहाय माने दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो आ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा आं दसेखिनि सम होनो हागोन ना
औ जागोन दे
औ गिबियावनो नोंथांनि बे आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नंगौ जोङो दफां फांसेगाय दानफानायनायनि सिगां गोबां साननांगौ जायो। दा आङो नोंथांनिफ्राय माखासे मोनथियै बुस्थुफोरखौ मोनथिनानैहाय आङो माने गोजोननाय मोनबाय आरोना दा आङो दावबायनायनि सोमोन्दै होननोसै दाथ' जोंनिया गरम बन्द' सोलिगासिनो दङना दा बे बन्द'आवथ' बयबो सुबुंफोरा दावबायनो थाङो माखासे जायगाफोरावहाय थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दावबायनाय मुङैहाय माने माखासे पार्कफोर दङ जायफोर जेरैबायदि जोंनि हायुंआरि हाग्रामा रायमना जे बियो जोंनि न' असुंखौनो होनजागोन जेरैबायदि जोंनि न'निफ्राय जिबा किल'मिटारसो गोजानावहाय बे मोनसे हायुङारि मा रायमना हाग्रामाया दङ आरोना। दा बेयावहाय नोंथाङा माब्लाबाफोर फैनो सानोब्ला माने मोजाङै मोनथि हागोन आरोना जेरैबायदि बेयावहाय फैयोब्ला नोंथाङा माने गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दाउसिन दाउला जिब जुनार आरो बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो ना। जौसेथानिबो आलादा आलादा खाालारनि मा? रं रंनि बेवहाय सिखिरि नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो दंबावो बेजों लोगोसे दंबावो मा मैदेर आरो मा? ओ ओ गल्डेन लोंगुर मोख्रा जाय जायनि थाखाय जोंनि रायमान हायुंङरि हाग्रामाया जोबोरैनो मुंदांखा। बेफोर बुस्थुफोरखौ नुनो हागोन आरो ना आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि जों फैनानैहाय बेयाव थानाय माखासे मिथिंगानि महरखौ नायनानैहाय गोजोनफैनो हागोन आरो ना। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां?
औ औ आरो आरो जोंनिया दंबावो बिनि साखाथियावनो थानाय मोनसे रायमाना औ बे रायमनानि साखाथियावनो दङ जोंहा मोनसे दुगैग्रा। दुगैग्रारा पार्क जेरावहाय नोंथाङा थांनानैहाय बेवहाय थामजौ रांनि टिकेट होनानैहाय नोंथाङा बे पार्क सिङाव हाबनो हागोन। बेनिफ्राय हाबनानैहाय नोंथाङा बेयावहाय माखासे रोखोमनि गेलेग्राफोरखौ नुनो मोननाय जागोन आरो बेयावहायनो माखासे जायगाफोरबो दङ बेयाव नोंथाङा हाबनानै जाग्राफोरबो जानो हागोन बेनिफ्रायनो दुगैनोबो हागोन आरो ना बेयावहाय बे गथ'फोरनि थाखाय जोबोर मोजां जायगा मोनसे। बिनिफ्राय नोंथाङा जुदि बै जोंनि रायमान हाग्रामायाव हाबोब्ला माने बिनि थाखाय जिपसि थाखायो बे जिपसियावहाय नोंथाङा थाम रोजा रां होनानैहाय माने बे हाग्रामानि सिङावहाय दावबायलांनो हागोन आरोना बिनिफ्राय लोगोआव नोंजों सासे थाफागोन सासे ए फरेस्टार बिथाङानो नों बेखौहाय दिथा खालामलांगोन आरोना बिनिफ्राय जोंहा जोंनि खोला फारसेथिंजाय दङ मोनसे बारलिमारि होननाय मोनसे वाटार पार्क। जेराव दैनि दैमानि पार्क बे जेरै जाय दाख्लै दाख्लै बावैसो सिगाङाव खुलिनाय जादों। बेयावहाय माने माखासे जौसे रां बेयाव हाबनायनि सिगांनो नोंथाङा जौसे रां होग नांगोन आरो बिनियाव हाबनानै माखासे हाबनानै रोखनि दुगैग्राफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नाव जावनो हागोन माखासे गेलेग्रा फोरबो दङ जेरावहाय गथ'फोरा जोबोद गोजोन्नाय मोनगोन आरोना बेयावहाय नों नोंथाङा न'निफ्राय संनानै लांखानाय ओंखाम ओंख्रिफोरबो जाहैनो हागोन। थिग बेबायदिनो दङ जोंनिया जोंनि खोला फारसेथिंजायनो थानाय मोनसे मा फिसा ओ ओ मोनसे साहा बागान आर ना जायनि मुङा जायनि मुंखौहाय महरनाय होननानै जों मोनथिनाय जायो। बे मुरनाय साहा बागाना जोंनि आसामनिनो बयनिख्रुइ देरसिन साहा बागान होननानै जों मोनथिनो हायो। माने बे साहा बागानावहाय गोबां रोखोमनि मा आलादा आलादा रोखोमनि साहा बिलाइ दङ आरो ना। बेयावहाय मोनसे ए साहा फेक्टरि दङ जेरावहाय साहानि रंखौहाय दिहुननाय जायो आरो ना। फोराननाय बे साहा फेक्ट'रिनि सिङाव थांनानैहाय बा बे दारिमिननि सिङाव थांनानैहाय नोंथाङा माखासे मोनसेै बुस्थुफोरखौ सोंनानै बबा माखासे माखासे गियान आरजिनानै फैनो हागोन जे जायगायाव जेरावहाय माने साहा खौ माबोरै बानायनाय जायो साहा बेगरा माबायदि माबायदि मोनबेसे रोखोमनि दङ बेफोरखौहाय नोंथाङा मोनथिनो हागोन आरो। दा बेजों लोगोसे जोंनि बे साहा बागानावनो जोंनि ओनसोलनि माखासे गोबां मानसिफोरखौहाय मा माने बेयावहाय थानानै जिउ खुंनो थाखाय गोबां रोखोमनि हेफाजाब होनाय जादों आरोना बेयावनो साहा बागानावनो माखासे खामानिफोर मावनानैहाय जोंनि गोबां मानसिफोरा मा जिउ राहा खुंबोगासिनो दङ आरो ना बिनिफ्राय आरो मा दंबावो जोंनिनो न'नि सोनाब फारसेथिंसे बोहैलांनाय मोनसे संखस दैमा दङ बे दैमाजोंनो गावस्रानानै फैनाय मोनसे मा दङ बोराय सारा दै होननाय दङ जेरावहाय जोङो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा दुगैहैयो आरो ना बे दैमायाव ओमफाय मा जोङो गोबां रोखोमनि ना आरो साम'फोर खननानै मोननाय जायो दा बे साम' आरो नाफोरखौहाय जोङो मा हा दैमानिफ्राय खननानैहाय हाथायाव फानहैनानैहाय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेजोंबो रायजो जाबो नो दोना ज दिनैसिम ननो मोननाय जनि मा जोंनि गसाइगावआव गसाइगावआवहाय माने बुधबारावहाय बाजार जायो आरोना बे बुधबार बाजाराव नोंथाङा जोंनि बर'फोर माने न'आवनो गायनाय अर्गेनिक माखासे हासार होयै बे मोजां रोखोमनि ए मा होनगोन मा होनो आबादफोरखौहाय नोंथाङा मोनबोनो हागोन हागोन आरोना माखासे बिलाइ बे मैगं जाग्रा बिलाइ मैगं थाइगंफोरखौहाय जेरैबायदि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि सबाय बेहाय नोंथाङा मोनबोनो हागोन आरो मा जोंनियावथ' माखासे सुबुंफोरनियावहाय दैमायाव थांनानै सम दैमायाव थांनानै साम' इरिफोर खननायनि सम गैयैफोरा मा जोंनि हााइनिफ्राय माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि स सबाय साम' आरो ना खांख्राइ इरि फोरखौहाय बायनानै लाबोनो हागोन आरोना दा ओ जोंनि बै हाथायावहाय गोबां रोखोमनि थादुन फोरबो न'आव गायनाय मोननाय जायो खोनादोंना नोंथां